हेलौ औ औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय खौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ औ।
औ। नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं? औ औ नोंथां औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ? औ औ औ नोंथाङा गाज ज्रि मोनोबा आङो मोननैसो
औ औ औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा थ' मोन्थिखायो जोंनो ओ जोंनि देहानि थाखाय माया गोनां बा मा बेफोरदि नोंथाङा जोंनि देहा खौ लानानै मा सानो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? औ।
औ औ हागोन नों थां मानो हाया जानो।
औ।
जों जोंनि देहाखौ जेब्लायबो मोजाङै लाखि- नो नाजानांगौ। देहाया मोजाङै था- ब्लासो जोङो जायखिजाया खामानि एबा खामानि एबा गोसोफोरखौबो मोजां मोनो। देहाया गाज्रि थायोब्ला जोङो जायखिजाया खामानि एबा- उहम जोंनि गोसोफोरखौबो मोजां मो- ना।
औ।
औ। जोङो जेसेबां हायो खामानिफोरखौ मावनो नाजानांगौ। एबा। अ आरो।
औ।
उम बियाम बेफोरबायदि खालामनानै जोङो खारनांगौ फुंफोराव थाबायनांगौ बेफोरबा यदिनो जोङो जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखि- नो थाखाय नाजानांगौ।
औ नंगौ।
बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि देहाया। ओ गोख्रों थायो। आरो जोङो बेमार आजारनिफ्राय- ओ गनो- हाया
औ नंगौ।
थां।
औ नंगौ नोंथां।
मैगंफोरखौ जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, मानोना बेफोराव गोबां मुलि बाहायनानै मैगंफोर खौ गायनाय एबा फेदेरनाय ज जायो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव खायसे बेमारफोरा साफिनो हमो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जोङो आम हाग्राफोरनिफ्राय बुथुमनानै मोननाय बायदिसिना मैग गंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजाङैनो थायो आरो जोङो बेफोरबायद बि मुलि होनानै ओ फेदेरनाय मैग फोरनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। आरो बेमारनिफ्रायबो जानगाराव थानो हायो नङा होमबा नोंथां? आथ आथिखालावथ' गोबां मैगं थाइगंफोरावनो ओ मुलि होनानै फेदेरनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो गोबां आमबो जानाय बेराम जानायखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ औ
जोङो बेबार मैगंनिफ्राय जानगाराव थायो ब ब्ला मोजां होननानै आं सानो।
औ नंगौ।
औ आरो
औ
जोङो बायदिसिना आरो रोखोमनि फिथाइ सामथाय जायोब्ला जोंनि देहाया गोख्रों थायो बेबो मोनसे औ ओ जोङो जोंनि देहाखौ जेब्लायबो साखोन सिखोनै लाखिनो नाजानांगौ।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा बे एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओं मानो हाया जानो औ जोङो जोंनि देहा होननानै बुङोब ब्ला ओ स सुबुंनि जिउआव जोङो थांनानै थानो थाख बायबा जोंनि सुबुं ओ
औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ